खुलुमबाय नोंथां।
अ नोंथांनि सिमबो। आङो नोंथांजों खोथाफोरनि सोमोन्दै रायलायनो सानदोंमोन माखासे सायाव दा नोंथाङा पटल आबाद मावो नालाय खोनादों। दा
नोंगौ नोंथां आंथ' दा लेबु लेबु कार्जिनि आबाद मावनानै जिउ खुंगासिनो दङ। बिदिब्ला नोंथांनो आं फोरमायलांनोसै लेबु आबादखो मावनानै बोरै मुलाम्फा खालामनो हागोन आरो नोंहा बोरै जिउवाव दैदेनलांनो हागोन आरो। नोंथांनि जिउ बिदिब्ला खोनासंदो नोंथां। आङो माने लेबु आबादखौ गोबां बिबाङाव मावनाय जायो आरो जोबोद बुरजा हायाव आङो नैजि बिगासो हायाव आबाद मावनाय जायो मानो होनबा बे बे आंनि थांनानै थानायनि राहा। माइ आबाद मावोब्लाथ' नोंथाङा बोसोरावनो खननै खनथाम हालौबाय थानांगौना आङो लेबु बागानखौ माने बानायब्ला नोंहा मोनसे मुलाम्फा दङ नोंहा खनसेल' हालौनांगौ आरो बे खनसे हालेवनायजोंनो नोंहा बोसोरथाम बोसोरब्रै नङाबा स्नि बोसोरसो बिदिनो नोंहा हालेवनाङा होमबा जायो आरो खालि गांसोखौल' साफा खालामना होबाय थानांगौ नाथाय नोंहा माइ आबाद खालामोबाथ' नोंहा बोसोरै बोसोरै हालौनांगौ लेबार नागगिरनांगौ जायो नालाय नाथाय आंहा खनसे हालेवबानो जायो बेबायदिनो सिगांग्रो नोंहा हा थाग्रोनांगोन आरो। बे हाया आरोबा नोंथाङा जाय बोथोराव मावगोन बेनि बारहावाया एसे दुंब्रुद जानांगोन आरो नोंथां अखा बारहावा मोननो थाखाय। बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला बिनि दुङा नैजि डिग्रि सेलसियानिफ्राय थामजि डिग्रि सेलसियासनि गेजेराव जानांगोन आरो।
फ्राय बेनिफ्राय
बेखौ दलहा जायगायाव मावनो मोननाय नोङा आरो माने दलहा जायगायाव अखा दैथानि हाबा दै जमा जायो नालाय अखा हाब बा बिनि थाखायनो मा जानांगोन एसे गोजौ जानांगोन आरो नोंथाङा दलहायाव मावब्लाबो अखा हायोब्ला माने दैया थांगारनाय जमा जानायाव बिदि जानांगोन आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो बुङोब्ला नोंहा हाखौ गि बेयावनो मा होनो आबादारि बिफानाव थांनानै टेस्ट खालामनानै लाग्रो लाबोग्रोनांगोन। बेयाव फोरिखा खालामनानै बेयो हाया बाराद्राय एसिदबो जानो मोना आरो बेसबो जानो मोना नोंथां बियो माने पटेनसियेल हाइद्रजेन होनाय बुङो जोङो बेयो बा दशमिक बानिफ्राय स्नि दशमिक बानि गेजेराव जानांगोन आरो बेनि उनाव नोंहा जेला हालेवनो होननानै गायनो होननानै थियारि जागोन ना नोंथां अब्ला नोंथाङा हालेवनानै लादो बेखौ खननै बा खनथामसो हालेवदो आरो नोंनि हानि गेजेराव हाग्राया बुरजाबा खनथामसो हालेवदो हाग्राया एखमबा खनैसो हालेवदो हालेवखांनायनि उनाव नोंथाङा हाग्राखौ साफा खालामजोबदो मोनसेबो हाग्रा थानो मोननाय नङा आरो बिदिनो फोथाराव मालाबा मालाबा अन्थाइ बाला आरि थाला बायोना बेबायदि लेथ्रा बुस्थु दंफां बायनाय बेफोरखौ साफा खालामजोबनांगोन आरो बेनि उनाव नोंहा साफा खालाम खांनायनि उनाव नोंथाङा गिबियावनो होनानै लादों वाल एबा बाउणडारि आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय मोसौ बोरमा मानसि जिब जुनार एबा मैदेरफोरनिफ्राय नङाबा गांसो जाग्रा हारिनि ओमफ्राय रैखा खालामनो थाखाय नोंथाङा हालेवना माबादो वाल एबा जेवराजों दुमख'नानै लादो बेनि उनाव नोंथाङा लाबोदो मा होनो बिनि जोलै एबा बिफां फुलि बेखौ नोंथाङा नार्सारिनिफ्राय लाबोबा मोजां जागोन आरो आरो नोंथाङा मोनसे खोथाव नोजोर होनांगोन नोंथाङा मा होनो बे बिफांखौ जुलाइ एबा आगषट'नि गेजेराव गायब्ला मोजां जायो मानो होनबा बेयाव अखा मोननाय जाखायो आरो नोंथां अखा मोनाब्ला मा दैनि राहा जगायनानै होनांगोन नोङो नोंथाङाव बेनि थाखायनो थाखानांगोन दै सारग्रा मेसिन थाखानांगोन आरो बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन जेब्ला नोंथाङा गायो हाखर जावनानै लारि लारि लारि गायलांदों आरो नोंथाङा हा खदालजों जावब्ला नोंथांनो गोबां टाइम नांनो हागौ आरो मानो होनबा नोंथाङा बेयाव माने फालांगिसो खालामगोन नालाय न' जानो गाया बेनि थाखायनो नोंथाङा हा खुरग्रा मिसिनजों खुरै खुरै खुरै गायलांबा मोजां जायो आरो जेब्ला बिफां गायो नोंथाङा बेखौ नोजोर होनांगोन माने बिनि जानथाया एबा गोजाना ब्रैनिफ्राय द' मिटार गोजान जानथायाव गायनांगोन आरो खाथि खाथि गायनो मोननाय नङा बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनो मा नांगोन गोबोरखि नांगोन आरो गोबोरखि खि हासारनि थाखाय फिथाइखौ मोजां मोननो थाखाय बिनि थाखायनो बिगासेयाव सेनिफ्राय ओ जिनिफ्राय नैजि केजिसो हासार नांगौ जायो आरो नोंथां बेयाव होनो थाखाय ओमफ्राय माखासे फार्टिलाइजारफोर मोनो नोंथांनि हायानि गोहोआव एकमबा मानि हासाराव बेखौ एन पि के फार्टिलाइजार होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां बेखौ फिसायाव आलदा गिदिराव आलदा बेबायदि होबाय थानांगौ आरो बेनि उनाव नोंथांनो मा थानांगोन दै जगायनाय राहा थानांगोन आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा स्निनिफ्राय जि गेजेरनि बा मे दिनावनो दै होबाय थानांगोन मालाबा मालाबा बोथोरा बेरात खरान जायो आरो एखदम दै मोनथारा जायो होमब्ला बिफाङा एसे रानलांनो हमो‌ बे समाव नोंथाङा दै जगायना होननांगोन आरो बेनि उनाव बाराद्राय मालाबा मालाबा अखाबो हायो बेबायदि अखा जुब हाबाथाय आबादाव जुदि नोंथांनि आबादाव माबा थायोब्ला बिथाङा दानस्लायनानै हरनांगौ बेलेग जायगासिम हरनांगोन आरो बेनि उनाव बे नोंथाङा मा होनांगोन मुलि सारना होनांगोन आरो जाहाथे नोंनि आबादखौ खहा खालामा । बेनि उनाव मा खालामनांगोन नोंथां हा बिदि खाथि खालायाव दंफां गिदिर गिदिर थांनो मोननाय नङा मानो होनबा बेनो साननि बिदुं नांगौ नालाय आदार बानायनो बिनि थाखायनो खाथि खालानि दंफां लाइफांफोरखौ दान दानफायना होनांगोन बेनि उनाव जों नों थांनो लेबु फिथाइखौ मोनगोन बेखौ जोङो थाम नङाबा बे फिथाइखौ नों थाङा गासै ब्रै बोसोरसो बिफांनिफ्राय फिथाइ मोनबाय थागोन ब्रै बोसोरनिनाव बेनि बिफांनि फिथाइया बिफाङा हारसिंनो रानलाङो आरो बोरायनानै। जेब्ला फिथाइ मोनो अब्ला नोंथाङा बेखौ बाजाराव फाननो हायो । बेहा मा होनो गोजां बोथोराव बांसिन दाम मोनो आरो नोंथां बिनि बेसेनखौ ओ बुंनो थाङोब्ला बस्थासेयावनो बा रोजा द' रोजा मोनो बेनि बेसेनखौ। नाथाय मोनसे जेला गरम नि दिन फिथाइ थाइफुनाय बयनिबो फोथाराव एबा आबादाव फिथाइ थायो अब्ला नोंथांनि बेसेना जोबोद खम जानो हागौ‌ बस्थासेयाव बाजौ थामजौ फोरल' मोनो बे समाव नोंथाङा लस जादों होननानै नोंनि गोसोखौ जिंगासिनाङा बेबायदिनो नोंथाङा गोबां बिबांनि रां आरजिनो हागोन आरो नोंथां। आरो रां आरजिनानै मा जायो नोंथाङा बे फिथाइजों मा खालामनो हायो गोबां बिबांनि मुलिफोरबो बानायो आरो। नोंथाङा मा होनो बेबायदिनो जिउखौ दैदेनलांनो हागोन। बिदिब्ला नोंथाङा बुंदो नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
आङोथ' दा
नंगौ नामा नोंथां? औ बिदिब्ला नोंबो फोरमायना होदो आरो नों थां थालिर आबादखौ बोरै मावनाय जायो?
थ' नोंथां आङो थालिर आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङा फोरमायलांनोसै आङो फ्राय ओ थाम बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो आङो थालिर आबादखौ मावनानैनो आङो आंनि जिउखौ खुंबोगासिनो दं। दा थालिर आबादखौ मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जेनाखि हा जोङो जोंनि हाखौ थिग खालामनानै लाग्रोनांगोन जे जेन'बा ओ जोङो आङोथ' हा ओ थालिरखौ जि बिघासो हायाव गायगासिनो दङ जेन'बा बेनि थाखाय हाया बारा गिसिद्रायबो बारा गोरानद्रायबो जानाङा आरो आरो बेखौ गायनो थाखाय आ बिदुंया नैजि डिग्रि सेनथि ग्रेड निफ्राय थाबजिबा डिग्रि सेन्टिग्रेदाव थानांगोन आरो नोङो बे थालिर बिफां फुलिखौ नोङो नाथसारिनिफ्रायबो लानो हागोन बा गावनो रोङोबा फुलि खालामनानै गायनो हागोन आरो दा बै हा जेनाखि थालिर बिफां गायगोन हा बेयो मोजां हासार गोनां जानांगोन बेनि थाखाय नोङो ओ जेनाखि नोंहा न'आवनो जेनाखि मोसौफोर फिसिनाय दङब्ला बैनिफ्राय गोबोरखि आरि बा मैगं थाइगंनि दाखोर दाला आ बैफोरनि हासार खौ नोङो बाहायनो हानाय जायो आरो जेनाखि बै हानि ओ फिस भेलु बियो सिक्स पयन्टनिफ्राय सेभेन पयन्ट फाइभ बेनि गेजेराव थानांगोन नङाब्ला थालिर आबादा मोजां जाया बेनि गेजेराव थाथारनांगोन बेनि थाखाय नोङो ओ टेस्ट खालामनानै लाग्रोनांगोन हाखौ बेबायदिनो जोङो ओ गायनायनि सिगां हाखौ ओ खननै बा खनथाम हालेवनानै लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय ओ बेयाव थानाय गासै हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो मोजां साफा खालामनानै लाग्रोनांगोन ओ बेनि उनावहाय जोङो थालिर बिबांखौ गायनांगोन दा थालिर बिफांखौ गायनो थाखाय बा एफाराब बुरजा हायाव गायगोन नालाय जोङो गिबियावनो थालिर बिफां गायनो थाखाय जोंहा माखासे मेसिन हा खुरग्रा मेसिन दंखायो बेखौ लानानै नोंथाङा नो हागोन आरो बे गायनायनि जथाय ओ मानिनांगौ सिकसटि सेन्टिमिटारबा सिकसटि सेन्टिमिटार आ बिदि नेमखौ फालिनानै नोंथाङा गायनांगोन आरो उमफाय नोंयो बे आबादखौ गायखांनि उनाव नोंथाङा बै आबाद ओ गायनाय जायगायाव जेनाखि बेखौ ओ प्रटेक् खालामनो थाखाय जिब जुनारनि फ्राय आ दा जोङो ओ बेनि थाखाय जोङो जेवरा दुमनो हायो जेन'बा बारि दुमनो हायो ओ बेनि अनगायैबो जोङो माखासे दा बाजाराव मोननाय मुसारि ओ मोनो बेखौबो जोङो खोंखननो हायोनि बेनि नि उनावहाय जोङो थालिर बिफांखौ जेनेबा जोङो रेनि सिजोनाव गायनांगोन आरो जेनेबा दैजां ओ समावहाय जबा बा आगसथ' ओ बा जुलाय दानाव जोंयो गायनांगोन आरो बेनि ओ जाहैबाय वान पइन्ट ओइट मिटार दहायनो बुं ओ बेनियै थाखाय जोङो थालिर बिफाङाव जेनेबा मोजां ओ इरिगेसन सिस्टेम थानांगोन जेन'बा जोङो दैखौ बारा थाहोबाय थाजाया थालिर बिफां थालिर गायगोन जायगायाव नङाब्ला थालिरा सेवलांनो हागौ बेनि थाखायनो दैखौ बलायनानै हरनो थाखाय जोंहा आ जायगा थानांगोन बिनि थाखाय जोङो सम सम थालिर बिफांखौ मोजाङै आदर खालामनांगोन बा आ नायबाय थानांगोन आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ बेवहाय सम सम हासार होबाय थानांगोन ओ जाहाथे थालिर बिफाङा मोजाङै देरो आरो देरनानै जेनाखे ओ जाय समावहाय जेनेबा बिबार लायो बै बिबाराव जेन'बा एम्फौ जानो हायैनि थाखाय जोङो मुलि होनांगोन ओ जाहाथे थाइया मोजां जायो आरो लोगोसे जोङो बै समावनो जोङो जेनाखि ओ फिथाइथा फिथाइफोरखौ जोङो मोजाङै नायबाय थानांगोन माबायदि देरदों देराखै ओ बेनि उनावहाय जोङो थालिर ओ फिथाइखौ जेन'बा थेन ओ जि बा जिबा ओ माननि उनाव जोङो बे थालिर बिफांखौ जेनबा ओ थालिर बिफांनि फिथाइखौ जोङो मोननो हानाय जायो । दा बै थालिर ओ जेनाखि बिफांनिफ्राय मोननाय फिथाइ बे फिथाइफोरखौ जोङो फाननानै जेनबा गोबां रां खामायनो हायो दाथ थालिर हाथासेयाव जेनबा एकस थाखानि बायनांगौ जायो जा जोंङाहाय ओ गोबां थालिर रोखोमफोरनि थालिर थायो‌ जेरै थालिर थालिर मनुआ ओ थालिर सिनिसामपा बेबायदिनो ओ थालिर लायै थालिर दामा आलदा आलदा जायो आरो नोंथां दा बेबायदिनो थालिर आबादखौ मावनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो बे थालिर बिफाङाव मोनसेबो बुस्थुआनो ओ गारजाया होनजाय बेनि थालिर गांखं बा बिखब थायो जे बेखौ‌ जोङो‌ ओ जेनेखि ओ बखनानै जोङो दाननानै ओ जेनबा फोराननानै जों बेखौ हासार खाला ओ‌ जेनेखि खारदै बानायनो हायो जायखौ जों‌ङो ओ‌ ओंख्रि जानायाव बाहायो बिनि अनगायैबो जेनाखि बैनि थालिर बिबार बा मैखुन थालिर मैखुन होनो बेखौ जोङो बाजाराव फाननो हायो जायखौ‌ ओ सुबुंफोरा ओंख्रि जानायाव बाहायो बैबो बै जेनाखि थालिर मैखुन बेखौ जायोब्ला जेनाखि बेमार आजार गायो होनो‌ होनो ओ बेबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे जामुं आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओ थालिर फिथाइ बै थालिर फिफाय फिथाइया जोबोद ओ आथिख खालाव गोबां नांगौ आरो जेनाखि जोङो बेखौ फुजा होनायावबो बाहायो जेनेबा फु ओ फुजा आवबो गोबां दाम मोननो हायो बेबायदिनो जोङो जोंनि नखर संसारखौ मोजाङै मोजां सालायलांनो हायो आरो बेबायदिनो आङो दा नखरखौ दैदेनलांगासिनो नोंथां बेबायदिनो गोबां थालिरानो आंनि ओ जिउआवहाय गोबां मुलाम्फा लाबोगासिनो दं दा नोंथाङाबो बै थालिरखौ मावनोबा जेनबा मावनो हागोन आरो नोंथां दा नोंथांजों रायलायनानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा आङो जोंनि जेनाखि आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायज्लायनाय ओ दा बेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां नंगौ नोंथां
बुस्थु फोरमायहरबाय आङो सानो इयुनाव नोंनि बायदि आबाद मावगोन नोंथाङाबो माबा सानदों नामा
ओ साननायाथ आ